हेल'
खोनादों नाय नोंथां
औ
औ आं नोंथांजों दिनै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नार्जि ओंख्रिनि बागै सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
नोंथाङाथ' मिथिखायो नार्जि ओंख्रिखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दाबो जाबोगासिनों
औ
उ
आरो बे दा दाबो सोलिगासिनो दं आरो
औ
नोंथाङा बुंनो हागोन ना नारजि ओंख्रैखौ नोंथां मिथिं मारै संनानै जायो
औ नारजि ओंख्रिखौहाय जोंथिं अमा बेदरजों आरो आलुजों बिदिनो नारजिखौ ओरैनो दैयाव दसे सम सोमना दोननानै गोथाङैबो सामब्राम बानलु थाव लगायनानै सिफेनानै जायो दा आङो जोंथिं नारजिखौ अमा बेदरजों जायो बेखौ एसे माब्रै सङो बेखौसो बुंनानै होनसै आङो गिबियावनो जोङो फाथोखौ खानानै दोनो बे फाथोखौ खानानै दोनोब्ला बिनि बिलाइआ उनाव गोरान जानानै बेनो नार्जि महर लायो बे नारजिखौनो जों मोजाङै दैजों सुनानै बेखौ
औ
अमा बेदरजों संनाय जाब्ला गिबियाव अमा बेदरखौ जों बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै बे मोजाङै सुनानै ओ अरलागायना बे अरदाबाव साराय जाननानै बा थौ जानानानै बेयाव सा सारायखौ जानना दोननानै साराया एसे गुदुं जाबाय अब्ला बेवहाय थावखौ गिबियावनो होना लागोरो बिनि उनाव थाव होखांनायनि उनाव जों सामब्राम सेरनानै लायो
हेल'